हेल'
अ खोनादों
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ औ
अ नोंथांनिबो एसे माबा आइडिया लानोन एसे बाहाय बिगियाननि बारे मे माने आजिखालि बाहाय बिगियाना मानो नांगौ बिनि मोजां गाज्रिया मा एसे खिन्थानो हागोन होनबा नोंथाङा जोब फोरमायनो हांगोन
बाहाय बिगियान माने नोंथां आइटेमफोरख बुंनो हागोन
अ माने टेक्न'ल'जिया आजिखालि मारै बारायगासिनो दं बाहाय बिगियान माने टेक्नलजि माने मारै बाहायगासि दं बिनि मोजां गाज्रिफोरखौ एसे सिनायबा
औ दा जायखिजाया एगजामपोल हिसाबै नोंथाङा बुंनाय मोननायसो आं बेखेवनानानै
माने टेक्नलजि माने जेनेबा मटर गारि मबाइल फन माबा टेब्लेट लाइट बिदिफोर औ
औ दा जोंनो बुंनो थाङोब्लाथाय बुंनो थाङोब्लाथाय मबाइलफोरनि खोथाखौनो बुंनोसै आं नोंथां
अ औ दे अ खोनादों
मबाइला नोंथां मबाइलनि कम्पिउटारनि जुग नङा होमब्ला
अ नों औ
औ कम्पिउटार मबाइल बेफोर नङाब्लाथ' आजिखालि खामानियानो जाफ फुङा होनना बुंनांगोन नोंथां नंगौना नोंथाङा जे नोंथाङा दा मबाइलखौनो बाहायगासिनो दं नङा होमबा गासिबो बाहायदों नोंथाङाल' नङा बे मबाइलनि दारै नोंथाङा बेसेबां खामानि ओ दावगागासिनो दं मोजां नोजोरजों नायोब्ला नों नोंथाङा खायसे जायगायावनो जनानै गोजान गोजान जायगानिफ्राय बायदिसिना खौरांखौनो जा
औ
जायखि जाया ओ मावफुंथायखौनो जा दैथायहरनो हागोन आरो बिहरनोबो हागोन बा मोजां गाज्रिनि खबरखौनो लानो हागोन नङा होमबा नोंथां आरो जोंनो जनानैनो जोंहा खायसे जायगानिफ्रायनो जों गोबां गोबां मुवा जोंनि बुहुमखौनो जों नायबाय थानो हानायनि सुबिदा जाबाय नङा होमबा कम्पिउटारानो जा बा मबाइलानो जा आरो जोंहा बै ओ गारि मथर साइकेल नङा होमबा
औ
बे मटर साइकेलफोरा जोंहा बेसेबां सुबिदा होदों नङा होमबा दा जोंना समनि आंखाल गासैनिबो सुबुं माहारिनो दासान्दि नंगौना नोंथां बै जा दसे से समनि गेजेरावनो बबेबा थांनो होनोब्ला थांब्रबनानै फैनो हायो नङा होमबा दा बै बेनि थाखाय जोंहा सुबिदा जादों सम खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो आरो मोनसे समनि गेजेरावनो मोननै मोनथाम खामानिखौ खेबसेनो जोङो मावनो हायो आरो बे मटर साइकेलानो जा मबाइलानो जा बायदिजों जोङो ओ खम सम आरो टाइमखौ जोङो बिराद मोजाङै बाहायनानै जुदि खामानिखौ मावोब्लाथाय खम समनि गेजेरावनो जायो आरो गाज्रिनि बिथिङावथ' आं एसेबां मोनसे मिथिला जों मोजांखौ बाहायो नालाय जों मोजां खिनिखौनो आं बुंनो सानदों आरो नोंथां नोंथाङा गाज्रिखौ फोरमायनो मोजां खौ फोरमायनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि साइडनिफ्राय
नोंथाङाथ' मोजांखौ खिन्थाबाय माने जों नोंथाङाथ' होन्दों समखौ बासायनो हायो बेखौ बासायनो हायो दा बिनिबो मालाबा इमारजेन्सि जाबा जों माबाफोर हस्पितालाव थांबा हेलाबो नों गारि मथरखौनो नांखागौ बे जोंनि मोजां मोजांखौ नांगौ जेनेबा जोंना गाज्रिबो दं गारि मथरा गाज्रि मथर होनबा जोंना ओइ ग गाज्रि गेस ओंखारो बे गाज्रि गेसा बुहुम बुहुमनि थाखाय गाज्रि मिथिखागौ नोंथाङाथ' बे पेट्रल दि जेलफ्रा आजिखालि बुहुम बुहुमनि थाखाय गाज्रि बुहुमनि नङा मानसिनि थाखायबो गाज्रि बिदिया मानसिनि देहा देहा जुनारफोरनि जुनारफोरनि थाखायबो गाज्रि बिनि थाखायनो आजिखालि सरकारफोरा मोनसे इटानल ब होनुनदों इटानलदों माने बांद्राय गेसबो जाया जखोमबाबो इटारनलाबो गाज्रियानो होनजायो बिदि मेरला माबा दै दैफोराबो माबा लायो बेखौबो न आजिखालि जुग गथ' का-कारेन्फोरनिबो गारि खोनाखादोंनाा नोंथां
औ औ औ
खारेनफोरनि गारि बावनोबाय बिनि थाखायनोथ' आजिखालिेट्रल पेट्रल जेब्ला गाज्रि गेस बखायो कार्बन डाइ अक्साइड होननाय
ओ
बिनि थाख बिनि थाखायनो बेयो जाबाय मोनसे गाज्रि पइन्ट माबानि टेक्नलज जुनि उनाव जुदि आं मबाइलनि मबाइलाथ' मबाइलजों बेलेग बेलेगजों लारायनो हायो जों गोजान मबाइ मबाइलावबो गाज्रि दं जेनेबा नों नों मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन जेनेबा मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला नो मेगना गाज्रि जागोन जोंनि दिमाखौ बांद्राय माबा फैनाय नङा। ओस बेनोसै आरो माबा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन बाहाय बिगियाननि बारैनो। मा मिन्थिग' एसे
बाहाय बिगियाना बेनो नोंथाङा जा फोरमायदों जोंहा ओ गाज्रिबो दं बेवहाय ओ मोजांबो दं। गाज्रि होनोब्ला गाज्रिखोबो जोङो गावजोंनो ओ सुफुंनांगोन नङा होमबा? गाज्रिखौबो जोंनो फोसाबनांगोन मा बायदि गारि मथर मोनदों होननानै जोङो जानला मोनानला बाहायोब्लाथ'
औ
माबा जाखागोन बेयो ओ पलुसन जागोन नङा होमबा। बेयो जोंहा जै गाज्रि जागोन नोंथाङा नाङा फाङा जुदि बाहाय बि गियान मोनदों होनानै ओ एजि मोनदों होननानै गुरै मोनदों होननानै जों जानला मोनानला समावनो बाहाय फ्लेबाय थाबा बे देहानि थाखाय गावनि थाखाय ओ मेगननि थाखाय जोहा गाज्रि जि ओ ओ जागोन नङा होमबा नोंथां। दा जोंहा मबाइल मोनदों होनानो ओ सम मोनदों होनब्लानो मबाइलखौ नायनो नाङा। ओ सम मोनदों होननानैसो कम्पिउटारखौ खामानि गैयालासिनो बेबायदिनायला नाङा नङा होमबा कम्पिउटार थुला नाङा। बेनो नोंथां बे जोंनि गाज्रि दा जोंहा गारि मथरखौनो मोन जाननानै नाङा फाङा बाहायब्लाबोथ' बे पलिउसन जाखागोन नानोखा नोंथां। गोबां कार्बन डाय साइड गेसफोरा जोंहा गेब्रेङा नङा होमबा। बेफोर स्किननि थाखायबो हामा लोगोस से जोंनि ओ हां लानाय हगारनायाव ओ हुवा ओ हां लानायाव जोंहा उसुबिदा जायो आरो नङा होमबा नोंथां बे। कार्बन डाया जुदि बांद्राय जायोब्ला जों उसुबिदा मोनगोन बेनो आरो। दा म-मबाइलनि मबाइला मोजां नोजोरजों नायोब्लाथ' मबाइला जोबोद मोजां नों फरायनोबो हागोन बिथिं नङा होमबा? जायखि जाया खामानिखो खम समनि गेजेरावनो गोजान गोजान जायगा सिम जोङो मावफुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां। गोबां खामानि मावफुंनो हायो गोबां खामानिजों ओ मबाइलजों रां आरजिनोबो हायो नङा होमबा नोंथां।
उम हय
बेफोर बेफोरनो जोङो गोबां खामानियाव बुहुद मुलाम्फा होननानै जों साननो हायो आरो। जों मोजाङै बाहायोब्ला। बेफ फोरबायदिनो कम्पिउटार गसे जोंहा टेक्नल'जि होनोब्ला कम्पिउटारा बुहुद एदबान्स नङा होमबा। आ खुनु गेन-गेना गोरोन्थि गैयालासिनो जों मावनो हायो आरो मोजाङै बाहायोब्ला। गोबां खामानि मावफुंनो हायो। गोबां खामानि रां आ खामायनो हायो बेजोंबो जोङो दखानबो होनो हागोन सोरबा दखान सालायनो हायो बा गारि लानानै जोङो गारिजोंबो गा ओ बे जोंहा गोबां बेटारिनि रिक्सा ओंखारदों नङा होमबा? आजिखालि पलुसन गयालासेै नङा होमा बे मोन बेखौ टेक्न'लजि एा हाइटेक न'लजि होनना बुंजागोन जों बेफोरखौ। ओ बे आजिखालि बेफोर पलुसननि थाखायनो बा बेफोर गेब्रेंनायनि थाखाय बार गेब्रेंनायनि थाखाय जाों बेटारि इ रिक्सा जि इउलेक्ट्रिक दिहुनदों बेथ' जोबोद मोजांनि नङा
उम औ
खुनु खुनु जा गेब्रेंनाय गैया बेवहाय सालायबाय थानायल'सो नांगोन आरो थारसो नांगो गेब्रेेंनाय गैयालासिनो जोंहा बेबो गोबां गोबां गोजान गोजान जायगासिम जों आजिखालि थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोना आरो साननै सानथामहालागै जोङो थास
उम
टेक्न'लजिनि दारै जोङो आ सोलिनो हायो आरो। दा बिनिखायनो जोङो। गोबां टेक्न'ल'जिफोरा ओ बिरोंदामिनफोरा जो गोबां मा लादो मोजां मोजां स्टेप लादों आरो जेनेबा सब इलेकट्रिसिटि खालामजोबोब्ला जोंहा साबसिन जागोन गेब्रेंनाया बहुत खम जागोन नङा होमबा बार गुबुंलेया खम जागोन बे बार गुबुंलेया खम जायोब्ला जोंनि थाखाय साबसिन जागोन। जा खुनु उसुबिदा जानाय नङा हां लानायफोराव नङा होमब्ला? बिदिनो जोङो ओ बेखौ बाहायनांसिगोन आरो स' नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे फोरमायजागोन बेनि सोमोन्दै आरो माबाफोर फोरमायनो गोसोब्ला
आजिखालि जुगावथ' बाहाय बिगियान जा बारायबाय आजिखालि जेनेबा नोंथाङावथ' खोनाखादों ए होननाय मोनसे आजिखालिनो माने ए आइ फोरानो गासिबो मानसिफोरनिखौ। लागासिनो दं माने साख्रि जा नों माबाफोर जा साख्रि। साख्रिल' नङा दिनै खामानिखौबो गोरलै खालामो ए आइयानो। ए होननाय मोनसे आजिखालि बाह बिगियानाव माबै। बानायगासिनो दं बे बे जोंनि माबा फिउचार नुगोन ना होमबा।
औ औ औ औ।
उन आजिखालिरै मोनसे मानसि मानसिबायदिखौनो माने। रब मोनसे रबत होननायदों मोनसे बिदिफोरनो बानायगासिनो दं बाहाय। गियानानो मानसिनि खस्थ'खौ खम खालामगोन आरो खस्थ'। खस्थ'खौ खम खालामबावगोन बिदिनो उनाव। बिदिनो जोंनि बाय बिगियान' मेरला बुस्थु दं जेनेबा। जोंनि आबादफोराव आबादफोराव नायोबा। जों ट्रेक्ट'रफोर दं ट्रेक्टर दं मा दं ट्रेक्टरजों। आगोलाव नायदोंमोन नों मोसौ बुलदफोरजोंसो खामानि मावोमोन ना। जेलाबो जा खस्थ' जायोमोन आजिलि थ। क्टर फोरजोंनो खामानिफोरा खस्थ' जाबाय जों दिदिनो रां। फथैनो हायो माबा खालामनानैनो बांद्राय खस्थ' गैया बेयाव। आबादनिल' नङा जों मेर्ला साइडनिफ्राय नायबा जों बाह बिगियाना जेरावबो माबा लाब जाबाय। आजिखालि खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों ना? बिदिनो आरो बारायलांबाय जेनेबा जों माबाफोरखौ नायदो। ओं।
औ।
औ आगोलनि लाइटखौ नुखाबायना नोंथाङा ना।
औ नोंथाङ फोरबाय।